हेल' हेलौ हेलौ
औ
नोंथांजों मिथिंगायारि दाउफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन दे।
बिदिब्ला मिथिंगायारि दाउ होनब्लाथ' जोंना गोबां रोखोमनि दाउफोर थायो बुहुमाव जों बायदि रोखोमनि दाावमा दाउसाफोरखौ खोनानायजों लोगोसे नुनानै सिनायनोबो मोनो। बेबायदिनो दाउफोरनि मोदोमा जोबोद रेजें जायो आरो बिसोरनि गांखं फारनैया बिरनायाव हेफाजाब होयो। आरो गासै दाउफोरानो एखे रोखोमनि जाया नङा होनबा?
औ
दाउफोरहा गोफार आसुगुर आरो गोरा गोबोव गुनथ्रुथ्रि थायो ‌। बेनि हेफाजाबै गावसोरनि आदारखौ बुथुमनो आरो गावसोरनि थाग्रा भासाखौ बानायनानै लानो हायो आरो।
औ
बेबायदिनो दाउआ हमनो आरो जानो थाखाय गावनि गुनथ्रुथ्रिखौसो बाहायो। गासै दाउफोरनि आदार जानाया एखे रोखोमनि जाया। आरो गुबुन गुबुन दाउफोरहा बायदि रोखोमनि गुनथ्रुथ्रि थानायखाय बायदि आदब बाहायनानै आदारखौ बुथुमनानै जायो नङा होनबा? माखासे दाउफोरनि गुनथ्रुथ्रिखौ जोबोर नायनो समायना नुयो।
औ।
फारौ सका बायदि दाउफोरा बिखं गोनां बेगर एबा बेगर जाग्रा दाउ नङा होनबा?
औ
बिसोरहा गोख्रों गुसुं गुनथ्रुथ्रि थायो आरो बेनि हेफाजाबै गावसोरनि आदारखौ थाब थाब खनखांनानै जानो हायो आरो। दा इगल सिगुन आरो सिख्रा बाजो दाउफोरा गावसोरनि गोरा गोबाव आरो खेंख्रा गुनथ्रुथ्रिनि हेफाजाबै फिसा फिसा दाउ आरो फिसा जुनादफोरखौ साबनानै जायो। बिसोरखौ मैहुर खालामनानै जाग्रा दाउ होननानैबो बुङो।
औ।
बेनि अनगायैबो दाउ खानजं आरो उद फिसा उद‌ फिकार एबा बिफां जौख'ग्रा दाउफोरा गोरा जंफाद आरो गोबोव गुनथ्रुथ्रि थायो‌। बेनि हेफाजाबै बिसोर बिफां सिङाव थानाय एम्फौ एनलाफोरखौ सौ खनानै बा गब्लं खालामनानै जानो हायो आरो।
औ
बेबादिनो खायसे दाउफोरा दैयाव थानानै माखासे दाउ ओ दैयाव थानानै गावसोरनि आदारखौ गुनथ्रुथ्रिनि हेफाजाबै नागिरनो हायो। जेरै हांसो बायदिफोर बिसोरनि गोलाव दाब्लां गुनथ्रुथ्रिया ओ दैनिफ्राय एम्फौ एनला आरो दैनिफ्राय एम्फौ एनला आरो बायदि गांसो ओ जानायाव हेफाजाब होयो। हांसो दाउनि फारनै गब्लं गुनथ्रुथ्रिया बिसोरखौ दैयाव आदार नायागिरनायाव थुलुंगा होयो आरो। बेबादिनो हामिं दाउआ गावनि गोलाव जंब्लिद गुनथुथ्रिजों बिबारनि बिदैखौ सोबनो हायो। गोलाव जंब्लिदनि गुन्थुथिया आदार जगायनायाव हेफाजाबबो होयो आरो बिसोरखौ
औ
बेबादिनो दाउफोरा गावसोरनि फारनै गांखंजों बिरो। आरो दाउफोरा फारनै गांखंजों खांखंखौ गोजौ गाहाय बुब्राबनानै गासै दिग फारसे बिरनो हायो जेरै गोसो जे एरै दाउफोरा गांखंनि हेफाजाबै बिरनो हायो। बिसोरनि मोदोमा आरो गांखंफोरा गोरलै आरो गुरै। रैदुब गांजों साग्लोबनानै थायो बिसोरनि गांखौ ओ मोनथाम बाहागोआव राननो हायो जेरै मोदोम-मोदोमजों सिथाबनाय गां गोरलै गां आरो बिरनाय गां।
औ
मोदोमजों सिथाबनाय गांफोरा अराय फिसा फिसा मोदोमाव नांथाबना थायो। आरो गुरै गांफोरा गुरै रैदुब जायो। गुरै रैदुब गांफोरा दाउखौ गुदुङैनो लाखियो बिरनाय गांफोरखौ जों गुदियै गांखं बाहागोआव मोनो आरो बिसोरखौ बिरनायाव हेफाजाब होयो आरो थ नोंथाङाबो नोंथाङाबो मिथिंगायारि दाउफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो। खोनादोंना नोंथाङा? मिथिंगायारि दाउफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो।
औ मिथिंगायारि दाउ होनोब्लाथ' दाउफोरा गावसोरनि फारनै गांखंजों बिरो। दाउ फोरा फारनै गांखंखौ गोजौ गाहाय बुब्रामनानै गासै दिग फारसेथिं बिरनो हायो। जेरै गोसो जेरै दावउफोरा गांखंनि हेफाजाबै बिरनो हागौ। मिथिंगायारि दाउ फोरा आथिंखौ जों थाबायनायाव बाहायो। नाथाय दाउफोरा थाबायनो थाखायल' बाहाया। दाउफोरा आथिं थोंनै आरो फारफ्रोमबो मोनब्रै मोनब्रै आसि दं। दाउफोरा आथिंखौ थाबायनो बोरै बोरै थाबायो बारै बारै थाबायो आरो लोगोसे आदारखौ साबनानै हमथेनायाव बाहायो बेनि फारसे गाहायाव सावरायनाय गोथां बेदर जाग्रा दाउफोरनि आसिया गोबौ।
औ
जायखौ आसुगुर बुङो। सिगुन, सिला, स्क्रिप ओ सिक्राबजों दाउफोरनि आसिनि आसुगुरा गोबाव गोबौ आरो गोफोद बेनि हेफाजाबै बिसोरो बायदि फिसा फिसा जुनादखौ साबखांनानै साबखांनो हायो।
औ
बु दाउफोरा गावसोरनि आसिनि आसुगुरजों दालाइ दासाफोराव खेबथाबनानै थायो।
औ
गुबुन दाउफोरा गावसोरनि आसिनि आसुगुरजों दालाइ दासाफोराव खेबथाबनानै थायो। सखा बाथ' दाउस्रि बायदि दाउफोरा गावसोरनि आथिंनि आसुगुरजों दालायफ फोराव खेबथाबनानै बानानै थायो।
औ
बेबायदिनो दाउफोरा बायदि रोखोमै गावसोरनि आथिं आरो आसिनि आसुगुरनि हेफाजाबै गावसोरनि आदार गिनाय हेफाजाब मोनो।
औ
बे मिथिंगायारि दाउफोरा गावसोरनि बासाखौ बायदि रोखोमै बानायो आरो बायदि मुवा बुथुमनानै बानायो जेरै बिलाइ जिगाब बेन्दों बेनला लेखा बिलाइ तार गुना खुन्दुं बायदि मिथिंगायारि दाउफोरा गावसोरनि बासाखौ रैखाथि गोनां जायगायाव बानायना लायो। सुथुरफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय उखुम मुदा बिफांनि खना जायगायाव बिसोरो बासाखौ बानायो।
औ बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'निसै नामा?
औ दे
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ